ओ‌ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङा दासान्दि मा मावना दंबाय थायो।
अ दासान्दि आङो बिदिनो दंथ'यो नोंथां
अ नोंथां आं नोंथांजों फन खालामनायनि गाहाय खारनानो जाहैबाय ओ नोंथाङा दासान्दि न'आवनो मा मावबाय दोङो आइबा ओ नों थाङा ओ थाङा थाय जिउ राहनि थाखाय मा खामानि मावनानै सोलिगानों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ दासान्दि ओ जोङो आङो ओरैनो ओ ओरैनो थानाय हिसाबै आङो माखासे दाउ अमा फिसिनाय लोगोसे आबाद मावनाय बेफोरखौ सोलिगासिनो दङ आरो नोंथां आङो न'आवनो अमा फिसिनाय बा अमा फार्मनि खामानि मावो ओ बेयाव आंनाव ओ मा नैजिनिबो बारा ओ अमा बिमा दङ ओ बेयाव अमा फिसिनायनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोंनि न'खर दानाय आरो जोंनि ओ जोंनि न'खरजों लोगोसे आङो गुबुन न'खरखौबो आङो फोथांनो लामा लागासिनो दङ ओ बे समाव ओ जोङो आङो अमा फिसिनायाव नायनो थाखाय आङो माखासे मानसिफोर सोनानै दोनो बेबायदिनो आङो सानैसिमखौ गामिनि मानसि सोनानै दोनो आङो बे-बेयाव-बेयाव अमा फिसिनाय खामानियाव आङो मावहोनाय जायो आरो आङो अमा फिसिनायजों लोगोसे आङो अमा आदार दिरुननाय जेरै दाना बानायनाय बेफोर खामानिखौ मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आङो ओ गुबुन गुबुन अमाजों लोगोसे आङो दाउ फिसिनाय बे हाबा बे खामानिखौबो मावबाय दङ आरो आङो अमा फिसिनायनि फारसे आङो बुंग्रोनो सानदों अमा खौ जोङो फिसिनोबा खोब जोथोन लानो नांगौ बेखौ नांगौ समाव जोङो भेक्सिन थुनो नांगौ नङाब्ला बेमार आजार जानायनि गोबांथार चान्स थायो। जोङो बे अमाखौ मोजाङै जोथोन लानो थाखाय जोङो ओ बेयाव नांगौसेबां जगार थानो नांगौ जोंहा दैनि गोनांथि जायो दै मेसिन जोङो जाहाथे जोङो अमानि खि हासुदैखौ मोजाङै थाबैनो सुस्रांनो हायो आरो अमानो थाग्रा थाखाय जोंनो मोजां न' नांगौ जाहाथे अमाफोरा मोजाङै थानो हायो आरो मोजाङै आदार बेखौबो जों अमानि अमा फिसिनायाव गोनांथार ओ थोजासे आदार होनाया खोब गोनांथार अमा फार्म खालामनाय । बा अमा फिसिनाय आदबाव जोंहा आदारानो गिबि जोङो आदाराव गुबुन गुबुन ओ जाग्रा मुवाफोर होनो हायो जेरै दाना होनो हायो जोङो आरो लकेल गुन्दै होनो हायो जोङो। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाग मैगं थाइगंफोरनि बिगुर बा मैगं थाइगंफोर लाबोनानै बा मैगं थाइगंफोरखौ हाफ्लेनानै जाहोनो हायो बेनिफ्राय अमाफोरा गोबां भिटामिन मोननानै बा गोबां गावसिरनि नांगौसेबां जखानि बा गावसिरनि जानो हानाय सेबां जानायजों बिसोरो गावसिरनि माबाखौ मोदोमखौ देरगांहोयो। बेबायदिनो अमा फिनायनि बेलायाव जों जोङो अमाखौ बुन्दा एबा बुन्दि ना बेखौबोि बेखौ लानो हायो जेरै अमा बुन्दा फिसियोबा जोङो बेखौ जोङो बेदराव बाहायनो हायो आरो अमा बुन्दिखौ जोङो फिसा एरहोनाय बा फिसा आजाय होनायनि थाखाय जोङो बा ओ फिसिनो हायो बेबायदिनो जोङो अमा फिसियोबा बांसिनै बुदिखौ लानो नांगौ आरो जोङो अमाखौ ओ बेबायदिनो क्रस खालामनानै ओ बेयाव फिसा आजाय होनाय जायो बेयाव जोङो गोबां जोथोन लानो नांगौ। ओ फिसा उदैयाव फिसा थानाय समाव बे अमाखौ ओ जोथोन लानो नांगौ जाहाथे आदारखौ बुरजा जाब्लेनानै फिसाखौ फिसा फोर ओ दडेमेज जाया अ फिसाफोरा गाज्रि जाया फिसाफोरा जाहाथे मोजाङै ओ गब्ल'यो बिनि थाखाय जोङो थोजासे बिबांनिबो आदार होनो नांगौ आरो बेयाव नांगौसेबां भेक्सिनफोर होनो नांगौ। आरो अमा फिसिनायाव जोंहा ओ माखासे ओ गियान लानो नांगौ बेखौ जोङो ओ आथिखालाव बिजाबनिफ्रायबो मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन ओ फोरोंथाइ जोंहा ओ फोरोंथाइ एबा केम्पिं खालामनाय जायो बेबायदियाव जोङो अमा फिसिनायनि जोङो रोंगौथिखौ लानो हायो बेबायदिनो जोंहा मोनसे अमा फार्म खालामनाय अमा फिसिनाय बिनि सोमोन्दै माखासे ओ फोरोंथाइ होनाय थावनिफोर थायो बेयाव जोङो फोरोंथायाइ लानो हायो बेबायदिनो जोङो ओ अमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जुनार जिब जुनार फिसिनाय बे हाबाफारिखौ मावनो हायो जेरै दाउ फिसिनाय दाउ फिसिनाय होनो होननानै बुङोबा दाउनो थाग्रा मोजां जायगा नांगौ जोङो दाउ। फिसिनायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोरखौ फिसिनो हायो जेरै न'नि लकेल दाउ आरो ब्रयलार बेबायदिनो गुबुन गुबुन थुरखि गुबुन गुबुन बायदिसिना दाउ बेफोरखौ जोङो फिसिनो हायो आङो आंनियाव दा आङो लकेल दाउ फिसिनाय बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। ओ जों आङो लकेल दाउनो आङो दाना जाहोनानै बेखौ फिसिनाय जायो जोङो दानानि अनगायैबो गुबुन गुबुन लकेल माइरं बा माइफोरखौ जोङो होनानै ओ दाउखौ फिसिनो हायो बेनि अनगायै जोङो दाना होयोबा साबसिननि दाउआ थाबै देरो आरो जोङो दानाव गोबां ओ फसलफोरजों लोगोसे गोबां बिफांफोरनि बिलाइ गोबां फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौ लगायनानै बानायनो हायो जेरै जुखामफोरखौ होनानै बानायनो हायो आरो थालिर फस्ला बेफोरखौ हो देरनानै जोङो दाना बानायनो हायो बेबायदिनो गुन्दै लगायनानै दाना बानायनो हायो। भेक्सिन होनाय जायो आरो जेब्ला बिदि बेबायदि भेक्सिन होनाय जायो अब्ला दाउफोरा बेमार जानायनि सान्स थाया दाउफोरा गोरलैयैनो बेमार जानो ओ सान्स थायो ओ दाउफोरखौ बेमारनिफ्राय हेबथानो थाखाय जोङो सय मासजों खेबसे सय मासजों खेबसे भेक्सिन होनाय जायो आरो दाउखौ फिसिनो थाखाय जोंनो ओ दाउनि जोलै नांगौ बा दाउनि फिसा नांगौ जायो जोङो बेखौ दाउदैनिफ्राय दिरुननो हायो आरो जोङो गुबुनाव दाउ फिसा लायनानैबो जोङो फिसिनो हायो आरो रोंगौथि थायोबा जोङो आथिखालावथ' बिरोंदामिननि गुबुन गुबुन गो बां जोंहा मेसिनफोर ओंखारबाय बे मेसिनफोरजोंनो जोङो ओ दाउनि दाउदैनिफ्राय दाउ दिहुननो हायो। जेरै ओ लाइट ओ लाइटनि दुंथाइ आरो दुंथाइखौ जखा थि जखानि होनानै जोङो दावदैनिफ्राय दाउ दिहुननाय बे आदबखौ लानो हायो आ रो मा बेबायदिनो जोङो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय आरो गुबुन गुबुन जिब जुनार फिसिनाय बेनिफ्राय जोङो जोंनि थांनानै थानायनि जिथु ओ लामाखौ जोङो दैदेनलांनो हायो आरो नोंथां। नोंथाङा ओ माबा फोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां आंबो नोंथां बायदिनो जिउआव जिउखौ दै देनलांनो थाखाय सोरखारि सा सोरखारि ओ जब एबा सोरखारि ओ जब मोनै मोनसान्दै आंबो जिउखौ बिदिनो नोंथां बायदिनो सोलिगासिनो दङ' मानो होनना बुंब्ला जिउआव दानि जुगाव नायोब्ला थांना थानो थाखाय मोनसे जायखिजाया खामानिखौ मावनो गोनां जायो। बे थिग बेबायदिनो आंबो नोंथां बायदिनो मोनसे ओ दाउ दाउ अमा आरो बोरमानि फ्राम दङ' आंहाबो। बिदिनो बेफोरखौ फ्राम खालामनानै आंबो आंनि जिउखौ दै देनलांगासिनो आरो न'ख न'खरनि आइ आफाखौबो बेजोंनो आं हेफाजाब होगासिनो।आंबो थिग बायदि नोंथां बायदि अ नोंथाङा बुंदों अमा फ्राम बानायदो आंबो आङाबो बिदिनो अमा फ्राम दोङो आङाबो अमा ओ बिमाया जिथा दङ' आरो अमा जेखौ जों खासि होनना बुंनो बुन्दा बेयो दोङो आंनाव ओ गासै फन्द्रथा । फन्द्रथा दोङो गासै आंनाव फसिसथा अमा दोङो आरो दासान्दि बेफोरखौ आङो ओ सोरखारि दानाजोंनो फिसिनाय जायो । मानो होनोब्ला जोंनो लकेल गुन्दैजों ल फिसियोब्ला जोंहा गोबां खहा जानो गोनां जायो ।मानो होनोबा लकेल गुन्दैजों जोङो अमाखौ जोङो देरहानायाव हेफाजाब होनो हाया। जायनि थाखाय जोङो ओ मुल -मुलाम्फा मोननो हाया खहासो जानो गोनां जायो ।बिनि थाखायनो जो आङो अमाखौ लकेल फिसा ला फिसिया लाफानो ओ हाइब्रिद जोलैनि जेरै अक्सियार हेमसियार इनिफाय बेफोरखौ फिसिनाय जायो मानो होनब्ला बेफोरखौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो जोङो सोरखारि दानाजों जों फिसिनो हायो मानो होनबा सोरखारि दाना होयोब्ला बेफोरो अमाया थाबनो देरो जेरै सिक्स मान्थ एबा द' दानावनो जोङो दाइनजि केजिआव लागै मोदोम बारायहैनो हायो । नाथाय जोङो लकेल अमा एबा देसि अमा होनना बुङो जायखौ जों बेखौ फिसियोब्ला जोंहा मा गोबां खहा जानो हायो। मानो होनोबा जोङो बे लकेल अमा एबा देसि अमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो गुन्दै एबा न' न'नि बानायनाय अफ्रिजोनो जोङो फिसिनो गोनां जायो जायो। नाथाय जोंनाव मा होनो ओ गुलु गुन्दै एबा अ गुन्दै जाहोनो थाखाय जोंनो अफ्रिखो गोनांथि जायो बेनि थाखायनो जों मा अफ्रिखौ मोना । मानो होनबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव दाना ओ जौ सेरेबखो खावला नालाय बिनि थाखायनो जोङो अफ्रि एबा ओइ जौनि गेद्रा बे बाहागोखौ जोङो मोननो थांला बिनि जाउनावनो जों मा होनो सोरखारि दानाजों जोङो हाइब्रिद जोलै अमाखौ फिसिनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां। आरो अमा फिसिनायाव औ। फिसिनायाव जोङो बुन्दाल' फिसिबा जोंहा जोबोर खहा जायो। मानो होनबा बुन्दायानो खनसे ओ मासे बायनानै जोङो गुबुन मास ओ बेखौ फाननानै आरो गुबुन मासे बायफिन गोनां जायो। बेनि थाखाय जोंहाबो जोबोद खहा जायो होनोबा मासे अमा फिसानि दामा दासान्दि बा रोजा लागैसिम फायदों बा रो जा अमाखौ बायनानै नोंडो द' मानाव नोंङो दाइनजि केजि जानायाव नैजि रां मोनोब्ला जोंहा जिबा रो ओ जि ओ बा रोजायानो नैजि रोजायाव खरसा थांखाबाय एबा खरसा थांखाबाय।इनिफाय जोङो मा जिबा रोजा थागोन जिबा रोजायावनो जोङो मा जानायनि आदार बायनांगौ जोंनि नि माबा थायो बेनि जाउनावनो जोङो मा गोबां खहा जायो। बेनि थाखायनो जों मा अमा बिमा बानायनानै जोङो फिसाखौ फाननो हायोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो। मानो होनब्ला अमा फिसा मासेनि दामखौ जों दानो दासान्दिनि ओ समखौ नायोब्ला गोबां मुलाव ओ गो-गोमा बेसेना बांनो हम मासे अमा फिसानि बुन्दा अमा फिसानि दामा बा रोजानिफाय बा रोजा बाजौआलागै जो मोनो ओमफाय मासे बुन्दि अमा फिसानि दामा ब्रै रोजानिफ्राय बा रोजानि गेजेराव मोननो थाङो। बेनि थाखायनो मा जोङो गोबां मुलाम्फा जायो मासे अमायाव जेरै जोङो जिथा मासे अमा बिमायाव जोङो खमैनो जिथा फिसा होयो। बे जिथा फिसा होनायाव जोङो ओ ग ओ गरै लोगो नांनानै जोङो बुन्दा आरो बुन्दि जमा लोगो नांनानै फानोब्ला जोङो ब्रैजि रोजा ब्रैजिबा रोजा लागै जों मोननो हायो जिथा अमायाव। अब्ला जों साननानै नायनो हायो मा अमा फिसा मासे बिमा मासे ला- लाखिनानै मासे बिमायावनो जोङो ब्रैजि रोजा मोनोबा गासै ओ जिथा अमा फिसायाव जों बोसोराव खेबनै खे मोनोब्ला जोंहा बेसे मुलाम्फा जानो हायो बेखौ जों नायहरनानै जोङो मा अमा बिमाखौ जोङो फिसिनो गोनां जायो।बेनि था खायनो फिसिनांगौ आरो बिदि थिग बेखौ नोजोर होनानै आंबो अमा बिमाखौनो गासै जिथा जिथा लानाय जादों आरो ओइ बे जिथा अमा बिमानो जाहोनो थाखाय आं गेजेराव आंहा गोबां फैसानिबो फैसानि गोनांथि जायो नालाय बिनि थाखायनो आं अमा बुन्दाखौबो आङो निजेनि फिसानिफ्रायनो फेदेरनानै जिबाथा लाखिनाय जादों जाहाथे आङो मा बेखौ सम सम फाननानै बेदिनि फैसाजोंनो दाना बायनानै एबा आदार बायनानै फिसिनो हानाय हाना हानाय बायदिनो आङो मा बे बे थांखिखौ लाना फिसिनाय जादों मानो होनब्ला आंहाबो सोरखारि साखरि गैया। सोरखारि साखरि थायोबा एबा एक्सट्रा फालांगियारि थायोबा आं बेनि फैसाजों सोलिगोमोन। नाथाय आंहा बेनो आबादानो बेनो नालाय मानो होनबा बे आबादनि फैसाजों आबादखौ फाहामनानै आंहा मुलाम्फाखौसो आंहा जानो गोनां जायो।बेनि थाखायनो आङो बे राहाखौ लानाय जादों। मानो होनोब्ला ओ औ नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो अ-अमा दानि दानि जुगाव नायोब्ला अमा बेदरनि दामा ओ मास केजिसेयावनो जोङो बा ब्रैजौ बाजौ लागै मोननो हायो । बेनि थाखायनो जोंहा गोबां मुलाम्फा दोङो आरो । नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ आथिखालाव जोङो गोबां बेफोरबायदिनो बेदरफोरखौ जोङो दाम बारायनायखौ नुनो मोनदों आरो
दिन आंबो सोरखारि दाना जों अमाखौ फिसिनाय जादों। आंहा दा अमा दस अमा बिमा दसथायाव आंहा माब्रै अमा बिमायानो फिसा जाना दं नोंथां। बे माब्रै अमा फिसायावनो फिसायावनो आङा खमै ब्रैजिथा अमा फिसा दङो लोगोसे ओ बिमा दोङो जिथा। ओ खासि अमा दोङो जिबाथा । गासै आंहा मास मोनसेयावनो जाहो जाहोनो गोनां जायो ओ जिथाम रोजानि आदार मानो होनब्ला गोबां आदार जाहोनांगौ जायो। बे आद जिथाम रोजानि आदार जाहोनायखौ आं बे मुलाम्फाजों लाबनाय जायो। गोबां मुलाम्फा मोनो आरो बिदिनो आरो मा? जोङो अमा ओ फिसिनायाव गोबां नेमखान्थिखौ मानिना सोलिनांगौ जायो। नोथां होननाय बायदि दहाय मानो होनोबा जोङो बाहेरनिफ्राय जाहाथे जोंनि अमायाव अमा फिसिनायाव अमाया ओ गाज्रि जानाङा एबा बे गाज्रिनिफ्राय फैनानै बेरामा जा जानाङि बायदि जोङो गुबुननिफ्राय अमा बायना जानायखौ बन्द' खामनांगोन सम सम जोङो भेक्सिन होनांगोन मानो होनोब्ला दानि जु ओ भेक्सिन हो होआबा भेक्सिन होआबा जों मा? अमाखौनो फेदेरनो हाया भेक्सिन जोङो देरनायनि भेक्सिन होनांगोन भिटामिन भेक्सिन होनांगोन भाइरासनि थाखाय जोङो ओ सयमफ्लु भाइरासनि थाखाय जोङो भेक्सिन होनांगोन बेबायदिनो दान मोनथामाव आव खनसे होनांगौ फाननायनि दाममोन